औ खोनादों।
आदसा गोजोन फुंबिलिनि नोंथांसिम गाहाम हामलायखौ बावहरनाय थाबाय नोंथां। औ नोंथाङा दायो माइबाफोर मावगासिनो दं नामा नोंथां
औ नोंथां आङो गाबोन आङो दाय ओ खोन मावगासिनो दं ओरैनो रायजो राजाफोरजों आबाद मावनायनि आरो दा आङो दंफां गायगासिनो दङ दा आंहा ग मोनसे सांगांथि मेल दङ बे सांगांथि मेलाव आंहा बिफां गायनायनि गथ' सावराय हैनांगौ आ बिफां गायनायनि गाहाय गोहोम एबा बिफां दानफायनायनि जाहोनफोरखौ आंहा फोरोंहैनांगौ बेनि थाखायनो आङो बेनि थाखाय थियारि जागासिनो दङ नोंथाङाबो माबा नोंथाङा बिनि दंफांखौ गायोब्ला बोरै रैखा खालामनो नोंथाङा आंनो खोनथानो हागोन नामा नोंथां आंथ' गोहोमखौ खिन्थानोसै नोंथाङा आंनो अननानै दंफांखौ गायनायखौ एबा दंफां दानफायनायखौ बोरै बासायो नोंथाङा आंनो
फोरमायना होदो औ नंगौ नामा नोंथां नंगौ नोंथां थ' बिदिब्ला आं नोंथांनो दंफां गायनायनि सोमोनदै एसे फंनैसो आं जि मि मिथिगौ बेखौ नोंथांनो
औ नोंथां फोरों फोरमायना होदो दे दंफां गायनायखौ बोरै दंफां दानफायखौ बोरै रैखा खालामनो बिनि बारै सुंद'यै फोरमायना होदो नोंथां
जागोन दे नोंथां बिफांखौ जोङो नोंथां गायनांगौ होनोब्ला जों गिबियाव बिफां गायनो थाखाय हाखौ जोङो सायख'ना लाखानांगोन आरो आरो बेजों लोगोसे बिफांनि फुलिखौ सायख'ना लानांगोन माबे बिफांखौ माबे जायगायाव गायनो बिदिनो जों हानि रोखोम नायनानै बिंफोरखौ गायनाय जायो आरोना माबे हायाव माबे बिफाङा मोजां जायो बेखौ नायनानै बिफां गायोब्ला जोंहा मा नांगौ लोगोसे हासारबो नांफागौ जायखौ जों गोबोर हासारखौ होयोब्ला जोंहा बिफाङा मोजां जायो आरोना औ बेजों लोगोसे जोङो दैबो लुनानै होबाय थानांगोन बिफांखौ गायोब्ला औ जों बिफां गायनायनि माखासे मुलामफाखौ बुंनो हायो जेरैहाय जोंहा बिफां गायोब्ला जोंनि आबहाव बा बारहावाया बारफोरा जोंहा मोजां जायो आरोना नोंथां औ जेरै बिफांफोरा मा खालामो कार्बन डाइ अक्साइडखौ सोबना लानानै अक्सिजेन गेस हगारो अक्सिजेन गेसखौ मा होनना मिथियो जेनेबा अक्सिजेन गसखौ जोङो हा लानायाव बाहायोना नोंथां औ औ बुुमनि जेसेबां जिब जुनार जायहा जिउ गोनां जिब जुनार ना बेफोर गा गासिबो अक्सिजेन गेसखौनो लानानै हां लायो आरोना हां लानायाव बाहायो बे अक्सिज गेसखौ बिदिनो मा खालामो बिफाङा अक्सिजेन गेसखौ हगारो आरो कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौ सोबना लायो कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौ जोङो हां हगारनायाव बाहायो नाथाय बिफाङा बेखौ सोबनानैसो लायो बे मा खालामो बिफांफोरा माखासे ओ जोंनि देहानि थाखाय गाज्रि गेसफोरखौ सोबनानै लायो आरोना आरो जोंनि बे आबहावानि माखासे गुबुंले हाद्रिबा बायदिसिनाफोर खौ मोजां खालामना होयो आरो औ नंगौ नोंथां बेनि मा खालामो बिफांनि रोदाफोरा मा ओ हा हाखौ गोरायै हमथाना लाखियो आरो। बिनि बिफांनि रोदाफोरा हाखौ गोरायै हमथानानै लाखिबा जोंङो हा खुरखानाय बायदिसिनाया खम जालाङो नोंथां नंगौ नोंथां नंगौ औ आरो बिफाङा मा खालामो बिफांनि रोदाफोरा दैखौबो लाखिनो हायो आरो हमथानानै। ओमफ्राय जोंनो मा खालामो बिफाङा बां फिथाइ सामथाय होयो नोंथां औ फिथाइ सामथायाइफोर ओं लासैनो बुंलांगोन नोंथां बिफांआ मा खालामबावो ओ गुदुं जोंनि माबायाव गुदुं जायोना बिदुंआ औ बै गु गुदुं बिदुंखौ मा खालामो बियो साया बायदिसिना एसेबा गेसफोर आगारनानै एसेबाबो जोंनि माबाखौ गुसु खालामनो नाजायो आरोना औ सायख्लुमबोथ' होयो औ बेजों लोगोसे बारहावाखौ गुसु खालामनो जायो। औ बेयो जोंनो मा खालामो फिथाइ होयो बेजों लोगोसे जों मा मोनो बिनिफ्राय बनबो मोनो आरो बिफाङा जोंनो न' लुनो नाय टेबोल सियार बिदिनो आरांगा मासि देक्क बेन्स बिदि बायदिसिना खालामनायाव जोंनो मदद होयो आरोना बिफाङा।
नंगौ नोंथां।
बिफाङा लोगोसे दाउमा दाउसा बा जिब जुनार बायदिसिनानि थाखायबो न' जगायना होयो।
थाग्रा खुलि
औ थाग्रा खुलि औ माने अरन गेजेर बिफां लाइफां गेजेरावसो जिब जुनारफोरा थायो नालाय। आरो दाउफोराबो बिफांआव नङाबा गुबुन जायगायाव बासा लानो माने खस्थ' जायो आरोना माने जेनेबा न' बायदिसिनाव लायोबा मानसिफोरा बिसोरनि बासा खौ हानला बायनो हागौना बिनि थाखाय बिसोरो बिफांफोरखौ सायख'ना लायो आरो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो मा खालामो दंफाङा जोंखौ दैखौ सामलायनायाव बा जोङो जायखौ फिन बाहायफि फिननाय होनो बेयाव जोंखौ मदद खालामो आरो आरो बुहुम नाम बिदुं बांनायखौबो होबथायो बिफांफोरा।
नोंगौ नोंथां।
ओ बिफांफोरा मा खालामो गामि सोहोर आरो जायगाफोरखौ गोथाङै लाखियो सोमखोरै लाखियो। थियो आरो औ जुदि बिफां लाइ बिफां गैयाबा जोंहा मा जागोन अखायाबो हानाय नङा नोंथां अखा हायाब्ला जोंहा मा जागोन हाया रानस्राव बालाबारि बेफोर बायदि जालांगोन ना। औ नोंथां औ।। बिनि फिन उल्थायैबो मोनसे जानो हागौ जाय बिब बिब बिफां लाइफां गैयाबा जोंहा बालाबारि जायालासिनो गुसु बरफल' गोलैनाय जानोबो हागौ नों जेराव जोंहा आबाद मावनो बायदिसिना जेनिबो खामानियानो जानाय नोङा आरोना नोंथां। औ औ। बिदिनो जोङो बिफांखौ गायनानैल' जाया बिफांखौ जो जोथोनबो लानांगौ नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ थिग बेबायदिनो नोंथाङा बिफां दानफायनायनि माखासे जाहोनफोरखौ होनो हागोन नामा? होमबा दि जोंनि माबायाव माबायदि गाज्रि गोहोम खोख्लैयो औ नंगौ नोंथां।
नोंगौ नोंथां आं फोरमायनायसै बिदिब्ला नोंथांनिखौ आङो साबायखर बावनो सानबाय आंहा नोंथांनिफ्राय गोबां गियान सोलोंनानै लानो हाबाय दंफां गायोब्ला मा मा मुलाम्फा जायो होननानै। दा आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों दंफां दाननायनि गाहाय गोहोमफोरा मा मा जोंहा बुङो दंफां दान दिफरेस्टेसन होनो, दिफरेस्टेसन माने गोबां बि बांनि दंफां दाननाय नोंथां बे जोंनि जंगल अरनफोरखौ दानस्रांनायखौनो दं डिफरेस्ट्रेसन होनो एबा गोबां बिबाङाव दंफां दाननाय होनो। नाथाय जोंहा दंफां दानाबाबो जाया नोंथां मानो होनबा दंफाङा जोंनि सानफ्रामबोनि जिउआव गोबां रोखोमनि गो-गोहोम गोख्लैयो जेरै नोंथाङा बुंलांदोंमोन देक्स बानायनाय, सियार जि-जिरायग्रा तुल बेफोर नङाब्लानो जाया नाथाय गोबां बिबांनि दंफां दाननायाब्लाबो जोंखौ जोबोरैनो गोहोम गोख्लैयो जेरैहाय जोंनो आबाद मावनो थाखाय जायगा बानायनायावबो जोंहा दंफां दाननांगौ जायो जेरै कलकारखाना आरो बायदि रोखोमनि अफिस बिल्डिं न' लुनायावबो जोंहा हा नांगौ जायो खालि जायगा नांगौ जायो। बेयाव जोंहा दंफां दाननायनां दंफां दाननो गोनां जायो नोंथां औ आरो बेबायदिनो जोंहा दंफां दानबावनांगौ जायो जेरै बि बे फेक्टरियाव बाहायनो कारकारखानायाव बाहायनो अर सुनो थाखाय नोंथां नङाब्लानो जोंहा कारखानाया सोलिनो हाया । मानो होनबा बेखौ जलायनो थाखाय अर नांगौ बेबायदिनो गोबां रोखोमनि दंफांखौबो जोंनो नांगौ जायो नोंथां नाङा नङा नाथाय गोबां बिबांनि दंफां दानफायनायासो जोंखौ गोहोम गोग्लैयो जेरै नांगौनि बारा दंफां दानोब्ला जोंहा गोबां खहा जायो जेरै नोंथाङाबो दहाय बुंलांदोंमोन गोबां बिबांनि दंफां दान जायोब्ला जोंहा अरन जिब जुनारनि थाग्रा खुलि जेरै सेसा, दाउखा, अमा, मैदेर, सिंह बिसोरहा न' गैयि जालाङो नोंथां औ आरो जेरै बुंदोंमोन दंफां दानफायब्ला हानि हासारा खमायलाङो जेरै दंफां दानफायब्ला थायोब्ला दै बानाया जोंनि हाखौ गोरलैयैनो खुरखानानै लांनो हायो नोंथां जोंहा बेबायदिनो सुबुं हारिया थाग्रा गैयि न' जालाङो बेबायदिनो दंफां दानफायोब्ला जोंहा बिबुं बिदुङा दुंखाङो जायखौ इंराजियाव ग्लबेल वार्मिं बुंनाय जायो आरो जोंनि बोथोराबो सोलायबाय थायो नोंथां बेबायादिनो जोंनि गोलोम बोथोरनि समाव नांगौनि बारा गोलोमनाय बा गरम जानाय आरो गोजां बोथोरनि समाव नांगौनि बारा गुसु जायो नोंथां बेबायदिनो
दाथ' जों सिगांनिफ्रायनो गोबां बेफोरबायदि बुहुमनां बिदुं बांनाया सोलाय सोल' जानाय खौ आं नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां नंगौ आरो बेबायदिनो जोंहा दंबावो जेरै अक्सिजेन अक्सिजेननि बिबाङाबो जोबोद खम जालांगासिनो नोंथां दंफां लाइफां दायनायनि जाहोनावनो मानो होनबा जों
नोंथां
अक्सिजेन गैयाब्लानो बे बुहुमाव थांनानै थानो हाया।
जेरै कार्बन डाइ अक्साइडनि बिबाङा बांबो बांबोगासिनो दङ नोंथां नांगौनि बारा बांबोगासिनो नाथाय जोंहा अक्सिजेननि बिबां जाय बिफां लाइफांनिफ्राय मोनोमोन नाथाय सानफ्रोमबोनि नांगौनि बारा बिफां लाइफां दाननायनि थाखायनो जोंनि बिफां लाइफांफोरा खमायलांनो हमदों आरो जोंनि अक्सिजेननि बिबाङाबो खमायलांनो हागदों बेजों लोगोसे आरो जोंनि कार्बन डाइ अक्साइड बाबो बांबोगासिनो दङ नोंथां। बेफोरनो बेफोर मोनसे गोहोम आरो मोनसे गोहोमा जाबाय बांद्राय बिबांनि दंफां दान बाय थायोब्ला जोंहा अखा हानायनि मोनसे बोथोर थायो नोंथां बे अखाया बांद्राय बिबांनि दंफां दानफायोब्ला नांगौ समाव अखाया हाया नोंथां मानो होमबा अखा हायाब्ला जों। जोंहा जोबोरैनो गोहोम खोख्लैयो जोंहा मिथिखागौ जेरै जोंहा अखा नांगौनि समाव बोथोरनि माइ गायनाय बोथोराव अखा मोनाब्ला जोंहा आबाद मावनो हाया नोंथां औ बयबो सुबुङानो पावार टिलार एब मेचिन गैजोबा आबाद मावनो थाखाय जोंहा
जोंहा दंफां लाइफां दानफायोब्ला जोंखौ गोबारैनो।
दै माख्रा रानलांनायजों गोबां बिफां दानोबा सानि माखासे दैफोरा रानलांनायजों लोगोसे हा सिङाव थानाय दैफोराबो रानलांनायनि गाहाय थाङो औ नंगौ नोंथां जेराव जोङो दैखौ मोननाय नङा आरो नांगौ बिबांनि मोननाय नङा औ। नंगौ जोंनि सानफ्रोमबोनि थांना थानाय जिउआव बिफां दै बेफोर गासैबो बारहावाया जोंनियाव जोबोद।
नंगौ नोंथां नंगौ आरो दंफां लाइफां दानफायोब्ला जोंनि समायना रमायना जायगाखौबो गारज जि नुलाङो नोंथां आरो जाय जायगायाव बांसिन बिबांनि दंफां दानफैबाय थादों बे जायगाया लासै नो बाला हामानि महराव सोलायलाङो नोंथां आरो बेजों लोगोसे जाय जिब जुनारफ्रा बिनि सायाव थांनानै थायोमोन बिफां लाइफांनि बेफोरबो गोमालाङो जोंनि बुहुमनिफ्रायनो नोंथां।
नंगौ नोंथां थिग बेबायदिनो दानिसो बुंनानै दि बिबांद्राय बिफां दानफायोब्ला जोंनि अरनबारिखौ हमना ला फोजोबस्राङोना बिफांखौ दानफायनानै अब्ला मा जागोन हाग्रानि जिब जुनार बायदिसिनाया गोमालांग जों लोगोसे बिसोरो मा खालामगोन गिबियाव गोमानायनि सिगां जोंनि साखाथि बाखाथिनि गामि ओनसोलाव आदार नागागिरनो फैगोन बिसोरो जागोन जोंहा सुबुं आरो जिब जुनारनि गेजेरावबो दाङा बाजि जागोन औ जुदि बिसोर गावसोरनि थाग्रा न'आव थां थाग्रा न'खौनो जोबना होबायब्ला बिसोरो बहा थानो बिनि जाउनाव बिसोरो जोंनि गामि फारसे ओंखारबोगोन आरोना नोंथां।
गोहोम गोग्लैयो नोंथां दंफां लाइफां दाननाया आरो दावमा दाउसाफोरखौबो जोंहा नुवा जालाङो।